खोनादों ना मोजाङैनो?
अ खोनादों सार खोनादों। सार होनबा जों बैसा औ औ बैसागुनि दे सार बुं-बुंलाय नोंसिनि थिं बैसागुआ माबायदि अ आं खिन्थाग्रोसैना अ बैसागु होनबाथ जों बयबो मिथि बर'फोरनि मोनसे मख'जाथाव रंजाथाव फोरबो। अ जोंनिथिं दा बै बैसागुखौ ओ उन्दैनि आलदा सेंग्रा सिख्लानि आलदा आलदा आरो बोराय बुरैनि आलदा आलदा बिदि मोसानाय नुनो मोनो। ओमफाय सैथ्र दाननि जोबथा बे मो जे मोसौ बैसागु ना बेखौ फालिनाय नुनो मोना ओमफाय सार मानिथिं माबायदि?
जोंथिंबोथ' एसे एखेयानो नोंसोर बिनि बायदिनो ओमफ्राय
सानबा गाहाम फालियोमोन ओमफ्राय दा दा आथिखालाव बांद्राय बिदि नुला आरो सान नैबा सानथामसोल'सो जानाय बायदि नुसै माने एसे समावबो सोलायबाय नालाय बांद्राय मानसिफ्राबो सोलाबा
औ औ
एसे खम जाबोबाय थानायखौ नुबाय आरो
औ औ जोंनिथिंबो बिदिनो जोंना सार बे जों ओ गोदोनि जेनाखि खाम सिफुं जथा बिदिजों मोसानाय नुनो मोनला दानिया माबा अ बै द्राम ना मा होनो बे लाया बेखौ लायो ओमफ्राय जाब ख्रिं मालाबायो ओमफ्राय बिदिनो अ दाना गामि गामि बक्सबो लानानै मोसानायखौ नुनो मोनो सार। बे गोदोनि बायदि खाम जथा सिफुंजों सेंग्रा सिख्ला बोराय बे बेन्थ उन्दै उनला जये मोसानायखौ नुनो मोनला
उम
ओमफ्राय सा-सार नोंसिनिथिं बोरै?
जोंनावथ' बे गिदिर ससेयावसो जादोंमोन माबा जोङो ओरैनो नाइन टेन फ्राव फरायनाय समाव बिदि समाव माने ग बकजों एसे मोसानाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय दा बिदि थ गैला जोंथिं खाम जथाफोरजों मोसानाय जायो बांसिन।
अ अ अ बे बैसो बैसागुनि जे सेथि सान बे मोसौ बैसागु सारा बेखौ सिगां समाव‌ नुनो
मा होनदोंमोन नोङो मोसौ बैसागु?
ओ मोसौै बैसागु जेनेबा मोसौखौ थुखैयो ना माला गानो।
औ औ औ बेखौथ' आं सिगांफ्रायानो मोनबोदों दाबों जोंनिथिं जाय दंनायालाय
अ अ दाबो दंना अ मोजाङानो जोंनिथिं माने बेफोरबायदिया थथेलि गैला आरो ना
अ मोसौ बैसागु गैला आरो नोंसि
ओहो ओहो मोसौ बैसागु जेनाखि ओ गामिफ्राव सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ ओन्दैला मोसायोना बेफोरबो गासै सिबो आलदा आलदा जाजोबनो हमबाय।
होमबा नोंसोर मोनबोखायाखसै नामा बे माबाखौ मोसौ
गैया सा गैया सार। नुबोआखैबो आरो खोनादोंल आरो जों फरायनानै मोनोना।
औ लेखाफोरावथ दङ दाबो दंनायालाय ओं। आं सानदों नोंसिनिथिंबो बे दं नामा सानदों आरो आङो।
गैया सार गैया बेफोरबादिया टटेलि गैला जोंनावहाय बे मोसानायफ्राबो सोलायबोबाय बिदिनो दानिया सेंग्रानि सेंग्रा आलदा, सिख्लानि सिख्ला आलदा, उन्दैनि उन्दै, बोराइनि बोराइ, बुरिनि बुरि बिदि आलदा आलदा बयबो आलदा आलदायै मोसायो आरो।
जोंथि बो बिदिया जाहांबाय एसे आलदा आलदायाथ जोंथिंबो मोसायो।
अ
माबा जोंना बे बक्सफोरजों मोसाला आरो सिगां एसे गेजेर ससेयाव जादोंमोन बे माने। उम।
जोंना माने दासो बिदिया सोलिफुगासिनो दं माने गावनि आंगो दामग्रा देग्राखौ गाननानै माने बे बक्स फोरजों दामनानै नखर नखर मोसानायखौसो नुनो मोनसै।
ओम ओरैनो सानबिसि फालिनाय जायो नोंसिनि थिं?
जोंनि थिं ओरैनो सानथाम जायो सार सानथाम।
सानथाम ना? बोरै सिगांलाय माबायदि फालियोमोन बिदि
सिगांथ आं एसे ओन्दैयाव गोसोआव थानाय बादियाव स्नि सानखौनो फालियोमोन सार अब्लाबो आं बे मोसौ थु थुखैनाय बिदि मोसौ बैसागुखौ नुनो मोनाखै।
ओम।
सार आमफाय सार बे ओ नोंसिनिथिंबो हरै नखर नखर हाबनानै जौ लोङोना ना?
अ जोंथिंथ बिदिबो दङ ओरै होन मा होनो जोंना मागिनाय दं आरो जेनेबा मा होनो गामि गामि गामियाव थाङो ओमफ्राय गामियावलबो थाङो बेलेग गामियावबो थाङो। जौ लोंनायाबो दङ गामि माबा नखर नखर हाब
औ औ औ
बिथिं माब्रै?
जोंनिथिंबो बिदिनो नखर नखर बिदिनो मागियोबो ओमफाय नखर नखर जौबो लोंलाङो। ओमफ्राय बिदिनो दस्रा गामियाव थांनानै मागि हैनाय बिदि गैया आरो जोंना माने ओ जोंनि गामि थिंजाय मानसिफ्रा गारि बा बाइक अ बिदि लानानै बार-बारलाङोबा बिसोरखौ लाखिनानै थाखा बिनाय नेम दं आरो ओमफाय सार नोंसिनिथिं बोरै?
जोंनावबोथ' बिदि दङ अबसे गारिफोरा फैयोबाथाय बैसाग बे मोसाग्रा फार्टिफ्रा लोगो मोनबा थाय माने होथेयो आरो ओमफ्राय फैसा लाख खियो।
औ औ ओमफ्राय सार बैसागुआव गाननाय जोमनायनि इसे बागै एसे खिथादो माबाद
गाननायासथ जों बरफ बरफोरनिखौनो गानो गामसाफोरखौ नोंसनाल माब्रै?
जोंनाबो बिदिनो बांसिन गानो आरो गामसा दख दखना बिदिनो आर'नाइ लानानै मो थायो ओमफाय सोरबा सोरबा साफा सानै दङ आरो
अ जोंनाबो थायो बिदिया सासे सानैया थाखायो बिदिया।
दा जों बुंनो थाङोबा बिदि बरनि गाजा गोमजा ओ दा जों बुंनो थाङोब्ला बिदि बरनि गाजा गोमजा ट्रेडिसनेल गान्नाय जोमनायखौ गाननायानो बैसागु बोथोरावल नुनो मोनसै ओरैनोथ सार बिदि गामसा बा दखना गाननानै ओ बाजार बा हाथायफ्राव थांनायखौ
ओम खमायनायाथ जोंथिबो बिदि खमायबायानो
अ
बैसाग बुंनो थांबाथ बैसागुआवलसो लानाय बायदि जायो बेखौ
औ औ औ औ ओमफ्राय सार ओरैनो मेथाइ गोदो बे खुगा खुगा सोलिबोनाय मेथ फ्रानो ओह अ अ मोजां मोजां।
ओम
औ बिदिनो सार खुगा मेथाइफोरा खमायलांबाय सार बिदिनो जोंनाव बक्स लानाया दामानि सोलिगासिनोना बक्स लायै लायै न'खर न खर मोसानायासोदा साग्लोबबोगासिनो। होमबालाय खननोथ' रोंलाखौनो बुंनांसिगोन दा सार दा बक्स लाजोब्बायना दानि मर्दान संजोंसो मो साजोबो औ बावलां खुब्बायानो बे गोदोनि खुगा खुगा सोलिबोनाय
बो ओरै सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेफोरखौ रोंलालै
औ
गोदोनि एसे बोरायदब बोरायदबफ्रासो रोंङो बेफोरखौ
औ ओमफ्राय सार नोंसिनिथिं बिदिनो ओ मागिनानै मोननाय फैसाखौहाय जोब जोबनाय सानखालि जमा माबाफोर बायनानै जायो नामा ना बे
अ' जोंना जोबनाय सानखालि जायो बिदिनो अमा बायनानै जायो। अमा मासे बा मानै बायनानै जायो मासेथ' थोनाय नङा बेसेबां मोनो बायनानै जायो आरोखि। दे नोंसिनिथिंबो माबो दे बिदिनो नामा?
अ सार बिदिनो जोंनिथिंबो। ओमफाय सार नोंसिनिथिं सेंग्रा सि ख्ला ज मोसायोना आलदा आलदा बिदि मोसायोना सेंग्रा सिख्ला बोराय बेनिफ्राय थ' उन्दै उनला खनसेनो ज' मोसायो।
बिदिथ' नैबे देग्लाय बोसोराव जायासै थांनाय बोसोराव माने जमा मोसादोंमोन आरो ओमफ्राय देग्लाय एसे बेलेग जादों आरो नोंसिनाथ' आलदा आलदा ओंखारोबा
सेंग्रा सिख्लाया आलदा बोराया आलदा बिदिनो उन्दैफ्रा आलदा बिदिनो ओंखारो।
ओमफाय ओरैनो बेलेग गामिफ्राव थांबा माबाफोर फाइन साइनफोर दं नामा बैसागुफ्राव जेनेबा?
बिदिथ फाइन साइन गैया ओहो ओहो बिदि गैया
होमबाबो ओरैनो थाङा आरो ना।
औ औ थाङा माने गामियावनो मोसायो आरो। रंजायो। सारमोननिथिंलाय बोरै बिदि फाइन साइन दं नामा?
जोंथिंथ' गैया बिदि जोंना बेलेग गामियाव थाङो नै खाथि खाथियाव थाङो जोंना
अ अ मोजां।
सिगां बांसिन थांनायमोन ओमफ्राय देग्लाय मान ओमफ्राय माने समजों लोगोसे गोरोबनानै एसे खम जाबोबाय आरो। बांद्राय थांबांनायखौ नुला।
बै सार नोंसिनि बे गामि खाथि खालायाव माबादि बिदिनो बे गोदोनि बादिनो खाम जथा सिफुंजों मोसायो ना दानि सोलिफुबाय थानाय बे मदार्न संजों मोसायो दामनानै
जोंथिंथ' बे आं दहाय होनखांबाय जेनेबा बे गेजेर ससेयाव बे बक्सफोरजों मोसानायानो जादोंमोन ओमफाय दा जोंथिं बिदि नुला आरो ब खुफोरजों मोसानायखौ
औ औ मोजां मोजां औ औ ।
उनफ्रावसो बे मा जायो नाय मिथिसिगोन।
बे सान्स सोलिबाय थायोबा जोंनिनो बर' हारिनि थाखाय मोजां ना? बिदिनो खाम खाम जथा सिफुं लानानै मोसानाय हा
बिदि थांबाय थायोब्लाथ मोजाङानो जेनेबा बक्सफोरजों मोसाब्ला एसे हारिमुखौ गोमा गोमालांगोन बायदिसो
औ औ औ। बिदिनो बिदिनो दानाथ' खमायलांखाबाय आरो खमायलांसिननाय जाबावगोन आरो। दा बेफोरखौ फोथांनांगौआ नों आंनि बिबानानोसै ना सार
औ नोंगौ सार।
बुंनो थाङोबा रोंनायनि बेला बेलायावबो जोबोद खमसार बे दामनो रोंनाय बे सिफुं सुनो रोंनाय बिनि थाखायबो गामि गामि बेफोरबायाददिखौ लानायखौ नुनो मोनो आरो खाम जथा सिफुं बिदि जाबस्रिं बिदिफोरखौ।
ओरैनो सार नोंसोरनिथिं रोंना रोंला जेनेबा ओरै दामनायफोरखौ
आं मिथिनायाथ सार जोंनियावहाय फुंखौ एसे रोंगौ आमफाय बे खा औ खामखौ दामनो रावबोखौनो रोङाखौनो बुंजागोन आं माने नुफेराखै आरो।
उम उम।
ओ आमफ्राय सारमोननियाव मा बिदि दामनो गोरों मानसिफोर दं नामा गामियाव?
दङ दङ दंनाया दङ होमबाबो आं इसिबां मोजां रोङा आरो। आंथ' रोनानै होनजायो। जाबाय नामा सार टाइमा?
अ अ जासिगोनना। अ अ दे दे सार होमबा ला उम दे।